औ
अ नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथां दिनै जोङोहाय दसे सम औव जों बानायना आइजें आयलानि
औ
बाहायनायखौ जोङो सानैजोंहाय सावरायलांसिगोन आरो
औ औ
औवानि बानायनाय आइजें आइलया जोंनि बर' समाजावहाय गोबां जायगा लानानै दङ
औ
बेफोरो जाहैबाय जोंनियाव आमहाय दङ संग्राय सान्द्रि सान्दांगा खादा जेखाइ खबाय सेन हासिब दन दारा आरो दानाय लुनायनि बेलायावबो जोंहा दङ सोरखि सोरखि फिसा दांना नाथा
औ
गनसा
ओम
गदांगि रासो सिगां समाव जोंनियावहाय मा रासोखौबो ल'हानि बानायनाय जायामोन औवाजोंसो बानायनाय जायोमोन आरो बिदिनो जि सोंनाय समाव जोंनो नांगौ जानाय खुन्था
उम
आरो दङ जोंहा सेवारि बेबायदिनो गोबां, दङ आरोना जोंनियावहाय जोंनि बर', समाजाव औवाजों बानायनाय आइजें-आइलाफोरा
औ
संग्राय संग्रायखौबो जोंनि बर'
ओम
फोरानो जोङो बेखौहाय हेबनाय जायो संग्रायखौ जोङोहाय जोङो माइ जावनाय माइरं जावनाय बेफ्राव जोङो बाहायनाय जायो आरो दङ जोंङाहाय सान्द्रि बेखौबो जोङो माइरं सालिनाय, माइ सालिनाय बेफ्रावहाय जोङो बाहायनाय जायो।
औ
सान्द्रिया मोननै रोखोमनि थायो जेनेबा गुबुं आरो गेसें आरोबाव दङ जोंङाहाय सानदांगा बे सानदांगाखौबो जोङो माइ सालिनायाव मानिबाफोर जेनेबा बेसर फोर सिबिंफोर बेफोरनियावथ' दाखोर थायो नालाय बेफोरखौ सालिनायाव जोङो, बाहायनाय जायो आरो सानदांगाखौ, जेनेबा जोङो ना फोराननायावबो बाहायनाय जायो। आरो
औ
आरो दङ जोंहाय खादा बे खादाखौबो जोङाहाय जोंनि बर' फोरानो हेबो बेखौहाय औवाजोंनो बानायनाय जायो बे खादा खौबो सिगां समावहाय जोङोहाय औवाजोंनो हेबनानै, जेनेबा मैगंफोर दोननो थाखाय माइरंफोर ज'मा जावथुमनानै लाखिनो थाखाय,
औ
आरो जोंहा आरोबाव दङ गोबोर गारनो थाखायबो जोङो खादाफोरखौ बाहायनाय जायोमोन आरो खारैया गोबां रोखोमनि थायो जोंनियाहाय, मैगं सुग्रा खादा माइरं दोनथुमग्रा खादा गोबोर गारग्रा खादा दा दाखोर गारग्रा खादा बेफोर थायो आरो आरो दङ जोङाहाय जेखाइ जेखाइखौबो जोंनियाहाय बर'फ्रानो बेखौहाय हेबनाय जायो जेखाइखौ जोङो ना गुरनो था थाखाय बाहायनाय जायो आरो दङ जोंहा खबाय खबायखौबो जोङोहाय ना लानो थाखाय बाहायनाय जायो आरो आरोबाव दङ जोंहा ख'खा सेन बेफोरखौ जोङो ना सानो थाखायनो बाहायनाय जायो। आरो जोंहा औवाजों बा बानायनाय जोंनि सानफ्रामबो जों बाहायनाय मोनसे गोनांथार जिनिसनो जाहैबाय जोंहा हासिब
औ
हासिबखौबो जोङो औवाजोंनो बाहायनाय जायो। आरो बिदिनो दङ जोंहा, दन जायखौ जोंनि जोङो बिराद जोंनि बर' हारियावहाय, गोनांथार जिनिस बे दनाहाय,
उम
बे दनखौबोहाय जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो। आरो दङ जोंहाहाय मोनसे दारहा
औ
बे दारहाखौबो जोङोहाय औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो खाथिखौ फिसा फिसा जिरनानै औवा खाथिखौ
औ
आरो मोनसेहाय गोनांथार जिनिस होनोबा जोंहोहाय बाथौ, बाथौ आथ' जोंनि बर' न'खरफ्रामबो थाखायो बे बाथौखौबो, जोङोहाय औवाजोंनो बानायनाय जायो।
उम
आरो औवानि, औवा बाहायनायखौ जोङो रायज्लायनांगौबा आरोबाव जोंहा गोबां दंबावो आरोना जोङाहाय न' लुनो थाखायबो जोंङाहाय औवाखौनो बाहायनाय जायो। न'नि उखुम न'नि खुन्थिया न'नि इन्जुर बेफोरखौ बानायनो थाखायबो जोंनो औवा थाखाय गोनां जा आरो
औ औ।
आरोबाव जोंहा दङ औवाखौहाय जोङोहाय
औ
जोंनियाहाय आरो न'ल' नङा जोङो बाख्रिफोर बानायनाय मोसौ गलि बानायनाय
औ औ
आरो बारि दुमनाय बेफ्रावबोहाय जोङो औवाखौ बाहायनाय जायो आरो।
औ
नोंथाङाबो औवाखौ मालाबाफोर खामानियाव बाहाय फेरबाय नाब्ला बिदिब्ला नोंथाङा अबेबा खामानिफोराव बाहायफेरदोंब्ला एसे फोरमायनानै होदो नामा।
औ बिदिनो औवा होननानै बुङोब्ला बिदिनो औवानि गाबा बिदिनो गोथां जालायनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो बाय बिदिनो औवाया गोबां माने गोबां गोबां ओ आलदा आलदाबो दङ फिसा जाद गिदिर जाद दङ जेरै औवा थेरे औवा बिदिनो बायदिसिना ओ हाजोफ्राव हाग्रामाने औवाफोरा आलदा आलदा दं आरोखि ना औवायाबो आलदा आलदा जादनि दङ। बिदिनो औवाजों बानायनाय जायो संग्राय सान्द्रि जेखाइ खबाय ओमफाय बिदिनो दारहा माने गोबां बायदिसिना बानायनायखौ जों नुनो मोनो ओमफाय बिदिनो ओ सान्द्रि सान्द्रि संग्राइजों जों बिदिनो माइरं बायदिसिना जावनायखौ जों नुनो मोनो ओमफाय बिदिनो जेखाइ खबाय होननानै बुङोब्ला जोङो ओ जेखाइखौ जोङो ना गुरनो थाखाय बाहायनाय जायो। ओमफाय बिदिनो खबाइखौ ना गुरनानै जेब्ला ना मोनो बिखौ सोनानै लानो थाखाय जोङो बिखौ बाहायनाय जायो। इदिनो जोङो बेख बेखौ औवाजों माने हेबनानै आखाइजोंनो बानायनाय जायो। ओमफाय बिदिनो सेन होननानै बुङोबा सेनखौबो बिदिनो सानो जेनेबा बोहैनाय दै दङब्ला बे बोहैनाय दैयाव माने दोननानै माने बेखौ दोननाय जायो आरोना ओमफाय बिदिनो नाया गावनो हारसिं हाबफैनानै माने ना नांथानानै थायो आरोना बिदिनो मानि सेन बायदिसिना बानायनाय जायो ओमफ्राय लोगोसे बे औवाखौ गोबां खामानियावबो बाहायनाय जायो जेरै आबादथिलिफ्राव जेनेबा आबाद गायदोंबा मैगंफोर गायदोंबा बेफोरखौ जेनेबा आबादथिलिफ्रावथ' मोसौ मैसो बोरमा बेफोर जाफैयो आबादथिलिखौ जानानै ख'हा खालामलाङो माने बेफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय ओ बेफोरनि थाखाय बेरा दुमना होनाय जायो ओ ओमफाय बेफोर बानायनाय लोगोसे न' बानायनाय बायदिसिना फोरावबो बाहायनाय जायो ओमफ्राय लोगोसे बिदिनो गिदिर गिदिर बिल दिं जेनबा बेफोर न' बिल्डिंफोर बानायनो थाखाय जेनेबा जों बेफोर गोबां औवाफोरखौबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आथिखालाव लोगोसे बिदिनो ओमफफ्राय औवाजों जोङो जेनेबा जोङो जोंनि जिउआव सानफ्रामबो नांफ्लेबाय थानाय नांगौ जानाय जेरै लेखा बेफोरखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो लेखाखौ औवाजों बानायनायखौ जों नुनो मोनो। ओमफ्राय बिदिनो खायफा खायबा सुबुंफोरा औवाजों रां आरजिनो थाखायबो जोङो गायनायखौ नुनो मोनो बि दिनो औवाखौ मानिे गोबां जायगायावनो बांसिन गामि ओनसोलाव बांसिन नुनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो ओमफ्राय औवाजों जोङो गोबां रां आरजिनोबो हायो आथिखालाव जोङो गोबां सुबुंफोरखौ औवा बागान खालामनानै लानानै गोबां रां आरजिनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो ओमफ्राय बिदिनो औवाखौ जोङो लोगोसे हासिब बानायनाय बेफोरावबो बाहायनाय जायो ओमफ्राय औवा बिदिनो औवाजों जोङो माने औवाया माने औवाखौ माने जोङो गायनायनि गुदि जाहोनानो जाबाय माने बांसिन सुबुंफोरानो आथिखालाव रां आरजिनाय बेखौ बायनायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय बिदिनो औवाया जोंनो सायख्लुमबो होयो
उम
औवानि माने जा औवायाव औवानि सायख्लुम जा सायख्लुम बियो माने गुसु सिन जायो आलदा बिफां लाइफांफोरनिफ्राय बेफोरनि थाखाय मानि औवाया जेनेबा मोजांसिन होनजायो जोङो औवाखौ ओमफ्राय बिदिनो औवाया सायख्लुम होनायजों लोगोसे बिदिनो
जेरै बर'फोरा बांसिन जों बर' सुबुंफोरखौ औवाजों बायदिसिना बानायनायफोरखौ जों बांसिन नुनो मोनो खादाफोर फाननाय जेनेबा औवाजों गोबां बानायनानै जेनेबा आलदा आलदा जेनेबा नुफेरै जिनिसफोर बानायनाय आथिखालाव जों नुनो मोनो बिदिनो औवाजों जोङो खादाफोर हेबनानै जोङो फाननानैबो रां आरजिनो हायो ओमफ्राय बिदिनो औवाया गोरलै समाव माने औवाखौ जोङो जों सुबुंफोरखौ बांसिन जानायखौबो जों नुनो मोनो औवाया जेनेबा औवाया गोरलै समाव मानि औवा मेवाइ होनो जेब्ला औवाया लासै देरबो अब्ला मेवाइ जाग्रो बे मेवाखौ जों सुबुंफोरा बिदिनो बांसिन अनला ओंख्रि संनानै माने बेफोरबायदियाव बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनो औवाया गोरलै समाव जाजायोबो ओमफ्राय जेब्ला देरो अब्ला जों बे औ फाननानै गोबां रांबो आरजिनो हायो बिदिनो मानि बेफोरबायदिनो औवाजों गोबां बानायनाय जों नुनो मोनो बिदिनो ओमफ्राय औवाखौ जोङो फाननायजों लोगोसे माने गावबा गावनि जेनेबा न'आव नांगौ जानाय बिदिनो औवाजों सियार टेबोल मानि बेफोरखौ औवानि बानायनायखौ जों नुनो मोनो। बिदिनो फालेंफोर बेफोरखौबो औवाजों जों खायफा खायफा बानायनायखौ नुनो मोनो। आथिखालाव जों बेफोरबायदिखौ बारा बानायनायखौ नुनो मोनला। नाथाय सिगां समाव जों औवाजोंनो बिदिनो खामफ्लाय सियार टेबोल बेफोरबायदि गोबां जिरायग्रा जिनिसफोर बेफोरबायदि बानायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोखि ना। अब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथां आं सावरायनायखौ बावनो दोन्थ' जासिगोन नामा नोंथां।
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आंजों दसे सम रायज्लायफानायनि थाखाय।
औ दे होमबा नोंथां।